औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा? औ खोना
औ नोंथां दा बिदिबा जोंहा टपिकआ ओ बर' फोरनि ओ ओंख्रि संनाय आरो माखासे ओंख्रिफोरनि सायाव रायलायनोसै नामा?
औ जागोन दे जागोन। अब्ला नोंथां निफ्रायनो जागायनोसै नामा? आं माने सों औ नोंथाङा जेनेबा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जेनेबा मा मा जेनेबा मा मा बेखौथ' मिथिखायो नङा होमबा एसे फोरमायना होदो होमबा।
ओरैनोथ' ओ दोरोङारि ओंख्रि बुंबाथ' जोंना ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो अनला ओंख्रिखौ बांसिनै मिथियो अनला ओंख्रि आरो बेजों लोगोसे बिदिनो सबाय ओंख्रै आरो नारजि आरो लोगोसे बिदिनो ओ एंखुरखौबो ओंख्रि सङोमोननो गोदोनियाव बेफोर ओंख्रि मोनथियो आरो नाथाय ओ अनला ओंख्रै आरो नारजि ओंख्रै बेफोरो माने बर'नि माखासे ओम बिदिनो हाबाफारिफोरावबो बाहायनाय जायो आरो बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनो। दा जेरै ओ हाथासुनि हाबा खुंनायफोराव बर'नि अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो। अनला ओंख्रिजो हाथासुनि खुरो आरो जेब्ला सोरहानि बा न'खराव माने मानसिफोर थैयोबा बा बिनि स्रादफोर खुंनाय बा मायावबा नारजि ओंख्रि खौ होनाय जायो नङा होनब्ला? नोंथां औ दा नोंथांमोननियावबो बि बायदि नामा माने ओ हाबाफोराव दासिमबो माने ओ हाथासुनि हाबा नङाबाबो ओरैनो ओ नरमेल हाबा फोरावबो मानि नार ओ अनला ओंख्रि होनायखौ नुनो मोनो नामा? मा?
औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा जोंनियावबो माने बिदिनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा? बिदिनो जोंहा अनला अनला ओंख्रिफोरखौ माने आथिखालावथ' जोंना हाथासुनि हाबाया एसे खम जाबो बाय नङा होमबा? बेनि थाखायनो बिदि हाबाफोरावहाय अनला ओंख्रि होलायनायफोरखौ माने नुनो थांला आरो ना। माने बहुत खम अब्लाबो माने खायफा खायफा माने बिदिनो अनला ओंख्रिखौ माने बि हाबा फोराव होआबाबो जोंना माखासे जेनेबा फोरबोफोरावहाय जानायखौ नुयो आरो जेनेबा बिदिनो फुजा फोरबोफोरावबो माने खायफाफोरा माने बे अनलाखौ अन गुन्दैखौ बाहायनाय नुयो आरो जोङो जेरै बेफोर जोंनि खायफा फुजाफोरावहाय अन गुन्दैखौ बाहायो बेनिफ्राय मा होनो ओंखाम गोरलै नांगोल दांख्रा माने बेफोरावहाय जोंना माने अनला ओंख्रिखौ जाथारो आरो माने। बेनि अनगायैबो खायफा बिदिनो फिसा फिसा फोरबो जायो नङा हबा बिदिनो गथ' जोनोम जानायाव दै सान्ति सारनाय माबा माबि बिदि जायो आरो। बेफोराव माने अनला ओंख्रिखौ जा हायो आरो। बिनिफ्राय ओमफ्राय नार्जिखौथ' नोंथाङा होननाय बदिनो जोंना बिदिनो जोंना मानसि थैनाय होनबाथाय नार्जि अरगारनायबो होनो नङा होनबा? मानसि थंनायबो होन र औ बेयाव बहाय खायफा खायफै माने नारजिखौ बिदिनो गाव गोजा फ्रायबो होयो आरो माने नार्जि फाजा होनो आरो जोंना ओमफ्राय बिनिफ्रायहाय खायफा खायफाया माने नारजि दोलोखौनो नारजिखौ बाथोन बायदि एवग्लिनानै माने होयो आरो बिदि माने होथारनांगौ नङा होमबा जोंना नारजि मानसि थैनियाव बे जोंनि समाजनि बर' समाजनि जोंनि नेमखान्थि नङा होमबा अबो बिथाङा दा बे एंखुरजों ओंख्रि सङो होननायखौ माने आं दिनैसो माने मोनथिफेरदों आरो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा माबायदिमोन आबै आबौमोननि समनि ओंख्रि नङा होमबा बेफोरो
औ औ माने नोंथां औ एंखुराबो बेबायदिनो अनला बायदिनो माने एंखुरखौहाय बिदिनो न'नि माइरंखौ जावख'नानैहाय जा एंखुर ओंखारो बेखौहाय माने बिदिनो सोमनानै दोनो आरो ओमफ्राय बेखौ बेयाव जेबो थाव बाहायनाय जाया मानिे बेखौबो खारैजोंनो संनाय जायो ओमफ्राय बे एंखुर ओंख्रियाव माने बिदिनो माखासेफोरा माने सजना बिलाइ माबा माबिफोर होदेरो आरो बिदिनो ओंख्रि गोबाब बायदि जायो आरो बिदिनो खारैजों संनाय जायो आरो अनलाखौ जेरै संओ खौबो बिदिनो सङो खार खारै होनानैनो सङो आरो नोंथां
औ औ होनोमबाथ' माबलाबा नों बिथांनिफ्राय दिनै गोखा जेनेबा बेयाव होनाय मुवा बेसादफोरखौ मिथिनाय जाबाय जेरा मालाबा माने संना नायजागोन नङा होमबा गोदान गोदान जोंनि दफोरखौ खौ लाखिनाया जोंनि माबा माबा मोनसे नङा होनबा जेनेबा बेफोर औ
ओमफ्राय बेनिफ्राय न बिथाङा जे होनदोंमोन नङा होमब्ला जेन बिथांमोननिथिं जायखिजाया माने फिसाफोर हाबाफारि न'खरफोराव माबा माबा मोनसे फोरबोफोर खुंबाबो माने बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो होननानै दा बियो माने जोंनियाव बारा गैया आरो नोंथां माने जोंनियाव बांसिन बिदि दायो दालिफोरफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो अनला ओंख्रि फोरखौ बेबायदिनो खायफा खायफाफोराल' माने गामिफोरावल' बिदिनो ओंखाम गोरलैनि समाव जायो आरो ओमफ्राय बि खौबो माने जायफोरहा माने न'आव ओंखाम गोरलैनि फुजा होआखै बिसोरो माने माइरं गोरलैनिखौ जाया नालाय बेनिखायदि माने संनाय जाया आरो नाथाय हाथासुनिफोराव संनाय जायो। खिन्थु हाथासुनि हाबागद थ' दायो जोबोर खम नुसै दै नङा होमबा ओमफ्राय बिदिनो अनला ओंख्रिफोरखौ दा माने न'आव न'फोरावल' ओरैनो बांसिन जानाय नुनो मोनो आरो जेनेबा मेवाफोरजों गायो जायो ओम आमफ्राय बेबायदिनो ओरैनो न'आव संनानै जानायाव जायो आरो ओमफ्राय बिद दिनो बांसिन हाबा फोराव होनायाथ' जोबोर खम जालांबाय आरो आरो माबा मोनसे जेनेबा न'ख न'खरफोराव फुजाफोरबो थाबाबो बिदिनो गोसोबासो संनाय नङाबा बिदि संथारनांगौ बेबायदि गैला आरो जोंनि जोंनि थिंजाय दासिमाव नाथाय जिनिया दासिमबो दङ आरो नोंथां नोंथांमोननियाव जेरै दङ जोंनियावबो बेबायदिनो दङ आरो माने मानसि सो थैबाथाय माने नारजि जाथारनाय जायो आरो आमफ्राय आरोबाव बिदिनो ओ नोंथांमोना माने नोंथांमोननिथिंजाय सबाय खौहाय माने मा मा जों जायो
औ औ जों बे जोंनाथ' औ जोंना सबाय होनोब्ला बे जोंना गोदोनि दो नोंनिफ्रायनो सोरोजिबोनाय माने दाउ बेदरजों सबाय बेयो बांसिन थायो नङा होमबा माने बिनि अनगायैबो आथिखालाव माने गोबां सोलायबोबाय आरो माने नाथ गुफुर गोरान ना गोरान बिदि मुला गोरान बेफोरजों जायो आरो ओमफ्राय माने खायफा खायफा सबायफोरखौ माने गोथाङैनो गोथाङैनो हुख्रिमो आरो ना नङा होमबा गोथाङैनो हुख्रेमो खायफा खायफा माने गोथाङै हुख्रेमो ओमफ्राय बेखौहाय माने संनायनि सिगाङावहाय गोबाव गोबाव सोमनानै दोनो सोमनानै दोनबाथाय बे सानि बिगुरा गोसोम गोसोम नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
खारो खायफाफोरा ओमफ्राय बेनिफ्राय खायफाफोराहाय एसे रुनानै बे गोसोम गोसोम बिगुरखौ गारो आरो नाथाय जोंनि थिंजाय बिदि सङा माने सबायखौ एवगोरो आरो एवनानैसो हुख्रेमो एवनानै हुख्रेमनानै उवालफोरावहाय माने जिगाब एसे होनानै माने देयो आरो जाहाथे माने बे सबाइआथ गथा गथा नङा होमबा
औ औ
गोबां गथा गथा थायो बियो बार थाव आरो ना नङा होनबा हायाव गैलैया बिनिफ्राय बेनियाव इसे एसे जिगाब होनानै देयो आरो बिनिफ्राय संग्रायावबो एसे जावस्रो जावस्रोनानै टाइमावनो माने दैखौ जोंना फुदुंग्रोना लायो आरो। जेब्ला जों सबायखौ हुख्रेमगोन बायदिसिना जेनेबा देगोन बेयावनो माने सबाइखौहाय जोंना माने दैखौ फुदुंनानै लाखाबाय जिहेथु दै गुदुं जाखाबाय सबाइखौ होसिगोन खारैखौ होसिगोन बेबायदिनो गोदौखायो ओरैनो जों सबाइ ओंख्रियावथ जों सबाइ खौथ खारैजोंसो जायो नङा होमबा थावजोंथ जाया। बेयाव थाव नांलाया बिदिनो खायफा जों बेदरफोर जायोबा बेदरफोरखौ थावजों थावजों एवसिगोन मस्ला मस्लि होखाना लासिगोन बिदिनो गोरान ना गोरान ना जोंनाथ' नाथुर रुपफोरखौहाय ओरैनो होस'नोसो नङा होमबा बेखौ एवलायलाया? माने जोंना नाथुरखो बांसिन गोरानखौ एवानो नङा होमबा? बेबायदि जायो आरो बेबायदिनो माने गोथाव जानायनि हाइजें बिलाइखौ होयो आरो, माने हाइजें बिलाइ गंगार दुन्दिया जोंनाथ बरफोरा इसेबां माने बे हाथायाव मोननाय मस्ला मस्लि बिदि नङा होमबा? औ सामब्राम गुफुर, बे सामब्राम गोजा हाइजें बे गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोरनोसै आरो जोंना बरनि मस्ला होनोब्ला। बेखौहाय दासिमबो होयो आरो। जोंनिथिं माने बे हाइजें बिलाइआबो, बिराद मोदोमोनो सबाइ ओंख्रियावहाय माने होयो आरो। आरो जोंना माने। सबाइखौ माने बांसिन गोदोनिफ्रायनो माने सबाइजों साम आरो। साम माने। सबाइ।
औ जोंनियावबो बेनो आरो नोंथां माने जोंनियावबो सबायजों माने साम बाथाय जेब्लायबो सबाइआ थाखा गोन आरो। माने ओ सबाइ ओंख्रिबाथाय बे सामआ थाखा गोन बेबायदि आरो जोंनियाव माने बांसिन साम'जों सबायजों जायो ओमफ्राय ओरैनो दाउफोरजोंबो जायो आरो। आलासिफोर फैबाथाय माने दाावजों सबाइ बिदि सङो आरो ओमफ्रायो नों थां बुंनाय बायदि जेनेबा जिगाब होननानै देनायखौ आं माने जोंनिथिं दिनैसिमबो नुफेराखै आरो। ओरैनोथ' सबाइ खौ एवनानै ला लानै हुख क्रेमो ओमफ्राय इदिनो ओ माने बैदि अन्थाइयाव हुख्रेमो आर रो ओमफ्राय आरो बथल फोरजोंबो हुख ख्रेमनायखो नुदो आङो खिन्थु उवालाव देनायखौ आं नुफेराखै नों थां माने जोंनिथिंजाय ओ बिदि देखानायफोरखोबो फानो नालाय
औ औ औ माने जानो बिदिनो जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेग नङा होमब नों गुबुन गुबुन खायफा जायगायाव फोराव बिदि बाहाया जानो हानाय माने जोंनिथिंजाय माने बिब खौ बाहायनाय नुयो आरो आं माने दासिमबो माने बे सबाइया गथा गथा जेनथु बथलजों होख्रेबनाया जोंनिथिं दासिमबो दङ। माने आथिखालाव माने सिगांहाय बिदिनो अन्थाइफोराव खामफ्लायफोराव खामफ्लायफोरावसो हुख्रेमोमोन नङा होमबा जोंना
औ नंगौ नोंथां
आंनियाव बेखौहाय हुख्रेमनायखो नुयोमोन आरो माने आथिखालाव खिन थु एसे माने सोलायबाय आरो माने पाइफ बे माने जोंनिथिं माने आथिखालाव माने बे पाक्का न'आवहाय गोबा हिखो बनानै माने माने हुख्रेमो आरो माने माने बेयावहाय मो जां जायो होननानै माने बे जिहेतुत जायगायाबो गुवार नङा होमबा बेवहाय जिखौ गुवार बनान माने माने जिफोर पष्टिकफोर गुवार बनानै बेवहाय माने सोमोआरो। माने थाब गेब्लेयो। होननानै माने। जोंनाथ' नङाबा सिगांनि समाव। फुरि होननानै। बेनोमोन नङा होनोमबा। अन्थाइफोरखौ लुु-लु। अन्थाइफोराव नुयो नङा होनोमबा
औ नंगौ नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ ओं गोजोनथों